हेलौ।
औ।
खोनाबाय नोंथां?
औ खोनाबाय
अ नोंथाङाथ दा फ्रियैनो दं ने?
औ फ्रि दं
औ औ दहाय नेटनि प्रब्लेम जानानै एसे माबा जाबाय ओ नोंथांजोंथ आं ओ ओ ओ जेरै जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायलायदोंमोन नङा होमबा।
औ
औ ओहो-
औ
औ ओमफ्राय ओम जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोबाथ'- ओरैबायदि माने गोथावानो बुंनो नाङा आरोना बर'फो- फोरा माने गन्थं गोदोलायनाय जायो होनबाबो- ओजों ओह होनब्रेनाय जाया। औ-औ ओमफ्राय- ओम जों- ओंख्रिखौ मिथिनानैथ' जेबो जाया। माने ओहोम मा जानो- जों बिनि बानायनायनि प्रसेसखौ- खौबो मिथिनांगोन।
औ
स' आं बेखायनो नोंथांनिफ्राय मोननैसो ओंख्रिनि ओ बानायनायनि माने प्रसेसखौ आङो ओहो नोंथांनिफ्राय मिथिना लानो लुबैदों आरो ना- खोनथानो हागोनना? फोरमायनानै होनो हागोन ना? औ आङो ओ र' ओंख्रिनि मुंखौ मख'नि- ओह- जेरै नोंथाङा बुंदो नाफ- ओंखामखौ बर'फ्रा माबोरै जायो ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै स'ङो बेफोरखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोनदे। आङो- नाफामखौ गिबियावनो बुंग्रो-बुंग्रोनोसै-
औ दे-
नाफामखौ- बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो नाखौ ना मावा- एबा ना फिथिख्रिखौ बानायनाय जायो। ना फिथिख्रि ना- खौ जों लाबोनानै सायनानै- अह फोराननाय जायो सान्दुंआवबो फोरानो अरावबो फोरानो।
औ-औ।
आनिफ्राय फोराननाया रानबाथाय- बेखौ जों थास' बिसं खुमब्रा गोरा- बेफोरबायदिजों लगायनानै देग्लिनाय जायो। देग्लिनानै जोंङो औवा हासुङाव सोना दोननाय जायो। औवा हासुं नंङाबा जों दुंग्राफ्राव सोना दोनो
औ औ
बेयाव सोनानै जों गोरा बार हाबनो हायै बायदि सायाव लिरथेनाय जायो जों हा हाजोंबो लिर थियो हाजों लिरथेनाय दोननाय जायो बेनिफ्राय खारैजों लि
औ माने बेयाव माने ओ काथिबिजाब साबा दनो हायिनि आरो नोंथां
औ औ ओमफ्राय बेखौ जों मास मास मोनसेहालागै दोननो दोननो हायो। ओमफ्राय मास मोनसेनि गोबाव गोबावबो दोनजायो ओमफ्राय बै साम बे थास बिसं खुमब्रा बायदि होफानाय होफानाया मास मोनसेयावनो जों जानो हानाय जायो आरो बेखौ ओमफ्राय बेखौ जानाय समाव जोंङो मोननै मोननै रोखोमनि जानो हायो बाथोन हिसाबैबो जानो हायो जों ओमफ्राय खारैजों ओंख्रि ओंख्रि बायदिबो जानो हायो आरो
हा?
औ हेल'
अ।